हेल'!
हेल' नोंथाङा दा फ्रियैनो दंना?
औ नोंथां ओ। आंथ' दायो ओरैनो दङ आरो फ्रियाव फ्रियावबो दङ औ।
अ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना? बे टपिकआनो जा बाय रां रांखावरि आरजिनायनि सायावहाय। नोंथाङा खिन्थाना होदो। रांखावरिखौ माबाय दि आरजियो आरो गोरलैयै माबायदि आरजिनो हायो नोंथाङा खिन्थाना होदो एसे
औ औ। जोंना रां खावरि आरजिनाय होनोब्ला गोदोनिफ्राय ओ दासिमहालागै गोबां सोलायनाय नुनो मोनो जोंहा। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ जोङो रांखावरिफोरखौ गोदोनि दिनावहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय रांखावरिखौ आरजियोमोन। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ औ आरो गोदोनि दिनावहाय जोंहा रांखावरिफोरखौ गोबां आ खस्थ'नि गेजेरजों आरजिनांगौ जायोमोन। आ जेरै आ बर'फोरनि आ न'खरनि बिमा बिफा गेदेरफोरा रा जेरै हाग्रा बंग्रा थांनानै मैगं थाइगं नागिरनाय बायदि रोखोमनि ओ ओ मैगं थाइगं खानानै जोङो हाथायफोराव फानोमोन। आरो लोगोसे हौवाफोरा ओ हाजो बायदिफ्रावहाय थांनानै बन बायदिसिना लायोमोन आरो लोगोसे नाहा मैहा थांनानै ओ नाफोर साम' फोर ओ लाबोनानै हाथाय बाजारफोरावहाय फानोमोन आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि मावनाय दांनाय आबाद मावनाय बायदि बायदिफोरनि गेजेरजोंबो जोङो रांखावरि खौ ओ आरजिनो हायोमोन गोदनि समावहाय रांखावरि आर फुनाया गोब खस्थ खस्थ'मोन आरो खम ओ खम रांफोरखौ जोङो खम बेसेनावनो मोननो हायोमोन लोगोसेयैनो ओ जोङो खम फैसा जेरै दस थाखा बिस थाखा बायदिफ्रानो जोंना गोबां ओ जोङो बेफोरसो फैसाजोंनो जोङो गोबां मुवा बेसाद मोननो हायोमोन ओ मुवा बेसार होननानै बुङो जेरै नांगौ जानाय मुवा बेसाद ओ मैगं थाइगं माइरं दैरं ओ गाननाय जोमनाय ओ ग स्ला लंपेन्ट बायदि बायदिफोरनि आरो गथ'फोरनि फरायनाय बायदिफोरावहाय नांगौ जानाय जेरै लेखा आ खलम फावथेन बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोननो हायोमोन आरो लोगोसे ओ आरो लोगोसे आबाद मावनायनि बेलायावबो जोङो ओ जेरै गोदोनि दिनावहाय ओ जोंहा बे माइ आबाद गोबां माइ आबाद मावनायखौ ओ नुनो मोनोमोन ओ जोंहा गोदोनि स समावहाय माइ आबादजोंनो थांनानै थायोमोन आरो माइ आबादजों लोगोसे जोंहा सबाइ बेसर आरो गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग आबाद जेरै मैगं थाइगं बहल जिंखा खुमब्रा लाव बायदि बायदिफोरखौ जोङो मावोमोन ओ आरो बे बेफोरबायदिखौ मावखांनायनि उनावहाय जेरै फिथाइ सामथायाइ ओंखारोब्ला जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो रांखौ खावरि आरजिनो हायोमोन आरो। आरो गोदोनि समावहाय जोंहा आ गोबां आ दाउ अमा आ बायदिफोर मोसौ बोरमा जोंहा लायोमोन। बेफोरबायदिखौ जोङो ओ जोंनि समावहाय आ नखरनि आलासिफोर फैयोब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ जानो थाखायल फियोमोन। आ आरो नांगौ जानाय समावहाय जोङो फाननाय जेरै ओ दाउ अमा फाननानै जोङो आ दाउ अमा मोसौ बोरमा फाननानै जोंहा गोबां रां खावरि मोननो हायोमोन आरो बेफोरबायदियावबो जोंहा गोबां आ नखर आ सालायनायाव जोङो गोबां हेफाजाब होयोमोन। आरो लोगोसेयैनो ओ जोंहा गोबां आ दंबावो आ गोदोनि समावहाय जेरै हाजिरा खामला बायदिफोर मावनानैसो जोङो आ नखर खौ ओ सुफुंनो हायोमोन। आरो लोगोसे दानियाव आ सोलायनाय गोबां नु बेखौनो मोनदों जोङो दानि रांखावरि आरजिनाया जेरै ओ गोरलैयैनो एबा खस्थ गैयालासिनो एबा खम समनि गेजेरावनो जोङो रांखावरिफोरखौ ओ गोबां आरजिनानै लानो हायो। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फरायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां रांखावरि खौ आरजिनानै लानो हायो। आ जेरै आ फरायनायनि गेजेरजों गेजेरजों सासे ओ गोख्रों गोरों गोरा मोजां फरायनानै जोंहा डाक्टर इन्जिनियार ओ पुलिस आर्मि आरो फोरोंगिरि बायदिफोर जाहैनो हायो आ बेनि गेजेरजों जोंहा रांखावरि ओ गोबां रांखावरि मोननो हायो आरो आरजिनो हायो। लोगोसेयैनो ओ जेरै ओ बिजनेस मावनाय आ बिजनेस मावनाय जेरै मैगं थाइगंनि बिजनेस जेरै गाननाय जोमनाय गस्ला लंपेन्ट आरो जुथा बायदि बायदि रोखोमनि आ जेरै दखान मेथाइ दखान हटेल आ सानि दखान जेरै ओ लेखा दखान कम्पिउटार दखान फिथा दखान दखान औ आरो खानाय सिनग्रा दखान बेफोरबायदियावहाय जोंहा गोबां रांखावरि फोरखौ ओ मोननो हायो उम आरो ओ गोबां रोखोमनि ओ बेलेग बेलेग आदब खायदाजों जोंहा रांखावरिफोरखौ मोननो हायो। आ दानि जुगाव आरो लोगोसे आबाद मावनाय आ दानि जुगाव आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंबो जोङो गोबां ओ रांखावरि आरजिनो हायो। जेरै आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा आ गय बागान आ गय बागान आरो सापात बागान आरो गोबां रोखोमनि जाग्रा फिथाइ जाग्रा फिथाइनि बागान जेरै थाइजौ ओ सफारि ओ आमलाइ बायदि बायदिफोरनि बागान। बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां रां खावरि आरजिनो हायो आरो मैगं थाइगंनि मैगं थाइगंनि बागान एबा आबाद मावनाय जेरै ओ ओ बहल जिंखा लाव बायदि बायदिनि ओ बागान जेरै - जोगोनारनि बागान आरो खुमब्रानि बागान आरो ओ जेरै बानलुनि बागान बानलु सिब्र' बानलु गोलाव बानलु बोर्दोन बायदि बायदिफोरनि बागान बेफोरनि गेरजोंबो जोंहा गोबां रांखावरिफ बेफोरखौ आ-आरजिनो हासै। आरो लोगोसेयैनो ओ गोर लै राहायै ओ जोंहा ओ ओ गुबुन राहायै दंबावो जेरै थिकादार, कन्ट्रेक्टार बायदि बायदि। जेरै ओ थिखादार, कन्टेक्दार आरो ओ गोबां गिदिर गिदिर ओ कन्टेक्ट लानानै मावग्रा बायदि रोखोमनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां रांखावरि आरजिनो हायो। बेनि अनगायैब जोंहा दंबावो ओ गोरलै राहायैनो रांखावरि आरजिनाय जेरै ओ दानि जुगावहाय जोंहा गोबां ओ गारि मथर सालायनायखौ जोङो नुनो मोनसै। गारि मथर सालायनानैबो जोंहा गोबां रांखावरि आरजिनो हायो। जेरै होननानै बुङोब्ला तम तम सा सालायनाय अट' सालायनाय ट्रेक्टर सालायनाय ओ जेरै राबोग्रा मानसि रोगाग्रा पेसेन्जार गारि बायदिफोरखौ जोङो गोबां ओ ओ बेफोरनि गेजेरजोंबो ओ समाजनि थाखाय मोजां जायो आरो ओ गावनि रांखावरि आरजिनायावबो जोंहा हेफाजाब मोनो। लोगोसेयैनो जोंहा ओ गोबां ओ दंबावो। जेरै ओ जोंहा इन्टारनेटनि गेजेर जेरजोंबो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो ओ जेरै ओ ओहोम मोनसे फेसबुक एप्स एबा इउटुबनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां रांखावरि आरजिनो हायो इउटुब एबा फेसबुकफोराव जोंहा ओ से मिनिट बा नै मिनिटनि भिडिअ'फोर होयोब्लानो जोंहा गोबां रां मोननो हायो ओ जेरै ओ जोङो गोबां थां इउटुबफ्रावहाय भिडिअफोर होयो ब्ला जेरै भिलम बानायनाय सत मुभि बानायनाय बायदि बायदिफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रांखावरि मोननो हायो। आरो ओ दंबावो जोंहा गोबां गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै ओ जेरै ओ गेलेनाय बादायलायनायफोरनि जेरै फुटबल ओ गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय, काबादि गेलेनाय भलिबल गेलनाय आरो दै सानस्रिनाय बेडमिन्टन गेलेनाय बायदिफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै ओ गोबां गोजौ थाखोसिम जेरै स्टेट लेभेलसिम डिस्ट्रिक लेभेलसिम इन्टारनेसनेल लेभेलसिम बायदि बायदिसिम थांनो हायो। आरो बिसिम ओ मोन नों जोंहा गोबां रांखावरिफोर ओ मोननो हायो। ओ आरो जोंहा ओ गोबां दंबावो जेरै गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै ओ मोसानाय-मुसुरनाय खननाय बायदि बायदिनि गेजेरजोंबो दामनाय-देनाय बायदि बायदिनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां ओ रांखावरिफोरखौ मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा ओ दानि जुगावहाय गोबां ओ मावनाय दोननो गोरों एबा गावनि स्किलखौ गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै गोबां रांखावरि ओ आरजिनो हायो। जेरै ओ मावनाय-दांनाय जेरै ओ मेकानिक, इलेक्ट्रिसियान बायदि बायदिफोरनि ओ मावनाय जेरै दरजि सुनाय बायदि बायदिफोरनि ओ गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग टिउसन सेन्टार खुलिनाय ओ कचिं सेन्टार खुलिनाय बायदिनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां आ रांखावरि आरजिनो हायो।
औ
आरो लोगोसेनो जोंनि दानि ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथाङाबो नोंथांनि एरियायावहाय माबायदि रांखावरि आरजिनायावहाय सोलायबोदों बेफोर खौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो।
औ हागोन ओ जोंनि बे एरियायावबो गोदो गोद दायनिफ्रायथ' बर' आइजोफोराबोथ' ओरैनो थायाखैना बिसोरबो दाउ अमा फिसि नानै मैगं बे फार बायदिसिना खालामनानै थाइफा थाइनै रांखावरिफोरखौ बुथुमनो हादों। आरो जि दानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सलिबोबोगासिनो दंखायो। आरो बेफोरनिजोंबो थाइसे थाइनै रांखावरि फाननानै मोनो आरो जोंनि बे एरियायावहाय जोंनि आइजो फोरा ओ ओरैनो जिरायनानै थायाखै। बिसोरबो न'खर खुंनायाव गोबां हेफाजाब खालामदों। रां थाइ-थाइसे थाइनै रां खा-खामायनानै दा जोंनि बे एरियायाव खौहाय गोबां जि दानायखौ नुनो मोनो। बे जिया जाहैबाय बे जिखौहाय दानानै बिसोरो हाथा-हाथाइ एबा बाजार फोरावहाय फानहैनानै गोबां रां मोनो। बे जिया गोबां गोबां रो खोमनि थायो आरोना बर'फोरनिबो बर'फोरनि दख'ना, आर'नाइ, गामसा बेफोरखौ दानानै रां खामायनो हायो। आरो साखाथियाव थानाय जेरै उरनासल बेफोर बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ जोंनि बे एरियायावहाय दागासिनो दं बेखौ दानानै जोङो बेखौ फानहैनाय जायो।
औ औ।
रांखावरि खामायनायाव आइजोफोराबो जेनना थाया आरोना ओइ बिदिनो सोरबा सोरबाफोर जि दानो रोङाबाथाय बिदिनो खामला हाजिरा मावनाय दायोथ' दैज्लां बोथोर बेयावबोथ' हाजिरा मावनानै गोबां रां खावरि मोननो हायो। गावनि गावनि गावनि मेंनायखौ दोन्थ'आ लासेनो थाइफा थाइनै रांखावरि बुथुमो जाहाथि इयुनावहाय गथ' ग' थाइ गासिबो न'खरफोरखौ खुंलां नो हायो मोजाङैनो मोजां आरो गावनि गथ'साफोरखौ एबा हिन्जावसाफोरखौहाय मोजां सोलोंथाइ हर-होनो हायो आजिखालिनि दिनाव गथ' फोरनिसिम सोलोंथाया औ।
औ गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ औ।
दे।